औ हेल' नों थांमा।
खोदों ना।
औ खोनादों नोंथां ।
औ दे बिदिब्ला बे समाव जोङो सावस्रिखौ माबा बादि लाखियोब्ला जोंनि सावस्रियानो थागोन बा मोजां थागोन नोंथाङा रायज्लायनो हागोन ना।
दे हागोन दे नोंथां ।
औ जोङो सावस्रि होननानै बुङोब्ला दिनै जोंनि मानसि माहारि जों साफ्रोमहाबो बेबायदि सावस्रिखौ जोङो गोहोखो लाखिनो थाखाय जोङो गोबांथार बेबायदिनो राहा लामा। फोर जोङो मोनना। जेरै हाय। ओ। ओ जोङो गाव गावखौ जोङो ओ साफ्फा साखोन सिखोन जोङो लाखिनो नांगोन । अब्ला जोंनि सावस्रिया गोग गो थागोन । बेजोंनो लोगोसे। ओ जोंहा जानाय लोंनायफोरा। जेरैबायदि जानांगौ बेबायदि जोङो जानो नांगोन । जेरै हाय जोङो सावस्रि। खौ गोग्गो लाखिनो जोङो सिखारनाय लोगो लोगो मोजां बेबायदिनो उदै खालियाव दैफोर लोंनानै जों होनांग गन आरो जोङो दै लोंखांनायनि उनावसो ओ बेबायदि नांगौ बायदि दैखौ लोंनानै जोङो बिनि उनावसो ओंखामफोर जानो नांगोन। आरो जों जेब्ला ओंखाम फोर जायो जोंनि सावस्रिखौ मोजां लाखिनोब्ला जोङो ओंख्रि हिसाबै बांसिनै जोङो रुनाय ओंख्रिफोर बा गोथां मैग फोर हाग्रायाव मोननाय ओंख्रिफोरख खौ जोङो जानो नांगोन अब्लासो जोङो जोंनि सावस्रिखौ मोजाङै जोङो लाखिनो हागोन। बेजोंनो लोगोसे जोङो सावस्रिखौ मोजां लाखिनो बेबायदि माखासे ओ मोदोमखौ बेबायदि सोमावनाय बेबायदि माख माखासे एक्सारसाइसफोर जोङो खालामनो नांगोन। अब्लासो जोङो सावस्रि खौ गोग्गो बा जोङो मोजाङै लाखिनो हागोन नों थाङा बुंनो सान्दों ब्ला बुंनो हागोन जोङो देहाखौ बा सावस्रिखौ माबोरै बेबायदि मोजांहै बा गोग्गोहै जोङो लाखिनो हायो।
जोङो नों थां देहाखो आरो जोंनि जोंनि देहाखो जि एबा सावस्रोनखौ मोजां गोग्गो आरो देहाखो गोग्गोम लाखिनो थाखाय जोङो दैखौ फिल्टार खालामग्रोनांगोन फिल्टारनि दैखौसो सो लोंनांगोन जोङो। आर ओ
औ रुना फुननानै ना?
औ फुदुंनाय दै आरो फिल्ट कार दै
औ
स-सरनाय दैखौ लोङोबा जोङो देहाया जेबो बिजानु हाबफानाय जाया बेखौ लोङोबा। जोङो गो देहाख खौ मोनो आरो जोङो सावथुन बे देहाखौ लाखिनोबा जोङो रुनाय मैगं मोनो होमब्ला रुनाय जानो मैगङा गोबांथार दङ लाइ लाफा आरो बायदि बायदि बायदि रोखोमनि बे माना मुनि बे हाग्रायाव मोननाय जेसेबांनो मै मैगं दङ ना बे मैगङानो जोंनि औ दे खोनादों बेड हाग्रा बिफां बे बायदिसिना रोखोमनि बे मुङा लाइ लाफा दिंखिया माना मुनि बेफोरखौ जायोबा जोंनि देहाया गोगो मोनो बेफोराव जेबो अ गनो जायो बेखो जेबो हारार होनाय मुं जाया बेयाव बे इसोरनिफ्राय सोरजिजानाय हारसिंनो अंखारनाय बे मुङा बेफोरो बेफोरखौ हासारनि गोनांथि जाया बेफोरो बेफोरखौ जायोबा जोङो देहाखौ गोगोम एबास सासथ ला खिनो हायो नोंथाङा नोंथाङा हायोबा मोजां बुंनो हागोन दे
औ जोङो नायनो थाङोब्ला नुनो हायो मोननो हायो जे ओ सिगांनि समाव मानसिफोरा बेबायदिनो बां सिन आरो रुनानै जायोमोन बुंनो थाङोब्ला मोजां सोमोन्दो गैयामोन सिगांनि जों आफ बुंनो हायो दि सुबुं फोरा गोबां
औ
बेबादि गाबा बार जादो बेबायदि फालफोर जायो रु नायजानांगौ रुनाय जाया आरो
औ
औ
सावस्रिफोराव गोबां बेबायदिनो बेमारफोर
खोनादोना नोंथां? खोनादों नोंथां? खोनादोना नोंथां? खोनादोना नोंथां? हेलौ खोनादोंना नोंथां?
औ नै दासो खोनादों दे दासो मोजां खोनाबाय।
औ जोङो सावस्रिखौ मोजाङै लाखिनोब्ला औ जोङो ना बेदर जानायखौ जोङो खमायनांगोन जोंहा दिनै ना बेदर जानाया बारा जाबोदों आरो बेबायदिनो थावनि बुस फोर जानाया बारा जाबोदों। जायनि थाखाय साफ्रोमनिबो देहायाव बा सावस्रियाव बेबायदि गोबांथार बेमारफोरा बेबायदि जाबोदों आरो। बेमारफोरजों दिनै जोंनि सुबुंफोरा नारसिन जानो गोनां जादों। दिनै बेफोरो माबोरै? जानो मोन दों होननानै बुङोब्ला दिनै जोङो जानायावल' मोजां मोजां जायो नाथाय जिबायदि जाखांनायनि उनाव जोङो जोंनि मोदोमख सोमावनांगौ एक्सारसाइस खालामनांगौ बा खामानिफोर मावनांगौ। बेबायदि खामानिफोर मावनायखौ जोङो नुनो मोना। खै। बिनिखाय जोंनि सुबुंफोरनि गेजेर जेराव गोबांथार बेमार आजारा बारानिफ्राय बारासिन जाबोदों आरो बे जोंनो लोगोसे गोदोनि समा आव जों आबै आबौनिफ्राय मोनथिनो मोनो ना बेदर जानाया बेबायदि खममोन बिथांमोनहा जायामोन ओमफ्राय हा आरोबाव बिथांमोना बेबायदि थावनि मुवाफोर जायामोन। जायनि थाखाय बिथांमोनियाव खममोन बिदिनो लोगोसे बिथांमोन गोबां बेबायदिनो मावख्रुबनानै आबाद मावखुबायोमोन बेनि थाखाय बिथांमोननि देहाया गोग गोमोन। बेबायदि मोजां देहाफोर खौलानानै आरो जों बुंनोहायो गोबौ जोरो होननानै बिथांमोना बेबायदि बांद्राय हासारनि थावनि आरो ना बेद बेदर बेबायदि जायामोन जायोब्लाबो बिथांमोना खस्थ' खालामनानै जा खस्थ' खालामोमोन आरो मोदोमनिफ्राय गोलोमदैफोर बि बिथांमोना ओंखारहोयोमोन अब्ला बे समाव नोंथाङाबो बुंनोब्ला बुंनोहागोन बुंगोन ना नोंथाङा
बुंजागोन एसे
औदे बुंदो
जोंनि देहाफ्रा गोदोनिबायदिबाथ' जों दा रुजु जाला मानो नो बाग गोदोनिया रुनाय मैगंफोरखौ गोबांथार रुनाय मैगं जायोमोन ना। बेनिखायनो बिसनि गोदो आबै आबौनियाव बेरामफ्रा खम जायोमोन दा जोंनि देहायाव ना बेदर जानायफ्रा बारायाव बारासिन जाबाय बेनिखायनो जोंनि देहानि देहायाव जानाय गोबांथार रोखोमनि बेरामफोर जायो दा बे बेराम
औ।
बेेबराम फोरनिफ्राय बारग'नो थाखाय जोंबो गोदो आबै आबौमोननि मावबोनाय हाबाफोरखौ बा बिसोरनि जाबोन मोननाय आदब खायदाफोरखौ गोसोखांफिननांगोन अब्लासो जोंनि बे देहानि औ देहानि बेमार बेमारफोरनिफ्राय बासायनो थाखाय बे राहाखौ लाफिननो गोनां जागोन सानदों आंनिबा नोंथां
औ गोग्गो देहाखौ मोन । फिनगोन नङा होनबा। औ।
दे नोंथाङा बुङो बा एसे मोजां बुंनो हागोन आं। आंनि बुजिफ्राय मोनदांथिनिफ्राय बिसिम इस बिनो मोनदांदोंङो।
औ नंगौ नोंथां नों। नोंथांनि बुंनाय बाथ्राया थारैनो सैथो। जोङो जोंनि आबै आबौमोना जेरैबायदि आबाद मावनानै जाबोदोंमोन खस्थ' खालामनानै बेजोंनो लोगोसे गावनि देहाखौ सावस्रिखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय जेरैबायदि। ओ थावफोरखौ गोजान खालामनानै खारैनि रुनायफोर आरो ना बेदरनिफ्राय गोजान थानानै बिथांमोना जादोंमोन आरो गावनि दे। देहाखौ गोगो ला थिदोंमोन आरो बिथांमोना ओरैनो जनानै आराम। हायामोन ओ आ बिथांमोना । बेबायदि गोबांथार खस्थ' खालामनानै। जाग्राखाय दिनै बिथांमोननि देहाया बेबायदि मोजां आरो गोग्गो दिनै जोंबो जुदि जोंनि सावस्रिखौ बा जोंनि देहाखौ मोजां लाखिनोब्ला जोङो बि बिथांमोनखौ उनसंफिननांगोन। बिथांमोन। खौ जोङो गोसोखांनांगोन। ना बेदर जानायनिफ्राय जों गोजानाव थानांगोन। जोङो बेबायदि। खस्थ' खालामग्रा जोङो जानो नांगोन आरो जोंहा। एक्सारसाइसफोर थानांगोन बेजोंनो लोगोसे ओ खेला दुला गेलेनाय जोंनियाव थानो नांगोन। आरो बेबायदिनो। ओ जिफोरा मावोब्ला जोंनि देहानि थाखाय मोजां बेफोर खामानिफोरखौ जोङो मावनांगोन अब्लासो जोङो। जोंनि सावस्रिखौ गोग लाखिनो हागोन ओ बेमाराव गोग्लैनायनिफाय बा जोंनि उम सावस्रिया जोङो हमथानो हागोन सावरायनायनि गेजेर गेजेरजों मोनथिनो हाबाय
औ
गोबांथार मोजां मोजां बेबायदिनो जेरै बेनिफ्राय गोथां बिलाइ फोर जोङो जानांगोन मै गंफोर ओ ना बेदर जानायखौ गोजान खालामनानै जोङो खस्थ खालामनानै जोंनि मोदोमखौ जोङो एक्सारसाइस खालामनो नांगोन आरो बेबायदिनो जोङो मोजां देहाखौ सावस्रिखौ जोङो लाखिनो हाया
औ औ दे गोजोनथों